हेलौ, नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आं बिदिनो बाहेरायाव एसे जिरायनानै दङ र'
औ। होमब्ला आं नोंथांजों ओ हान्था मेलानि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो सानदोंमोन फोरमायजागोन ना?
औ फोरमायजागोन दे नोंथां।
दा बिब्दिनो हान्थामेला होनोब्ला ओ जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनो गोनां जायोब्ला माखासे हान्था मेलानि गोनां जायो। ओ जों थाबायनानै नङाब्ला साइकेलजोंबो ओ थांनो हायो। आरो गोलाव गोजान लामा हान्थिनांगौब्ला मटर साइकेल मटर आरो बासजों थांनो हायो। जों गंसे सोहोरनिफ्राय गुबुन सोहोराव ओ दावबायहैनोब्ला एबा थांनोब्ला ओ बिब्दिनो बा स आरो रेलगारिजों थांनो हायो।
औ।
आरो बिब्दिनो माखासे मानसिफ्रा मोनसे दैमा, लैथो, आरो लैथोमा बिखाखौ बारनो थाखायबो नाव जाहाज बायदिफोरखौ बाहायो। माखासे मानसिफ्रा मोनसे जायगानिफ्राय ओ गुबुन दाबसे जायगायाव गोख्रै सौहैनो थाखाय ओ एर'प्लेनजोंबो थांनो हायो।
औ।
दा बिब्दिनो गोदोनि दिनाव दानि बादि हान्था मेलानि थाखाय ओ गाखोनानै थांग्रा मेचिनफोरनि गारिखौ नुनो मोनामोन।
औ
ओ बिब्दिनो मानसिफ्रा गिबियाव जुनार जेरै मैदेर गराय उदगाद' बायदिनि बिखुङाव गाखोनानैसो बिब्दिनो गोजान गोजान जायगाफोराव थाङोमोन
औ।
ओ बेनि उनाव ओ जुनारजों बोजाग्रा गारि बानायदों।
औ।
जेरै मैसो गारि, गराय गारि बायदि
औ।
ओ बेनि उनावसो ओ दानि बादि साखाजों खारग्रा गारि बानायनो रोंबोदोंमोन।
औ
ओ बिबदिनो आथिखालाव हा दै आरो अख्रांजों खारग्रा गोबां रोखोमनि हान्था मेला खालामग्रा दंसै
औ।
बिब्दिनो ओ लांलाय लाबोलाय हाबाया ओ जुगनि ओ परिबर्तन जानायजों लोगो- लोगो मोनफ्रोमबो समावनो ओ सुबुंनि रैखाथि आरो गोख्रों- गोख्रैथिनि थाखाय जोबोद गोनाङै आरो एंगारथावै बाहागो। जाबोबाय थादोंमोन। ओ, अख्रां लामा दै लामा, बोरि लामा आरो पाइप लाइनफोरानो परिबर्तन जाबोनाय। मोनफ्रोमबो मुगायाव अरायबो एंगारथावै आरो जुगजों लोगोसे, नांथाबबोबाय थानाय लांलाय- लाबोलाय राहानि बिदिन्थिफोर
औ।
ओ, बोरि लामा होनोब्ला जेरै- ओ, बोरि लामाफोरखौ सोदांनाय आरो सोदाङै मोननै महरनि नुनो मोनो।
औ।
ओ सोदाङै लामाफोरा जोबोद फिसा आरो गुसेब। आरो मानसि एबा जिब- जुनारफोरनि थाखाय ओ थाबायनाय आगानजों सोमजिनाय लामानिख्रुइ एसे गुवारसिन।
औ।
ओ दा बिब्दिनो रेल लामा होनोब्ला दानि मुगायाव ओ मोब्लिब दिजेल मोब्लिब आरो दिजेल मोन थाम रोखोमनि रेलामा, रेल इन्जिनफोरबो दङ। ओ। बिबदिनो दानि मुगायाव बुहुमनि बयनिख्रुइ गोख्रैसिन खारनो हानाय। रेेल जाबाय, फ्रान्स आरो जापाननि मोब्लिबारि रेल।
औ।
ट्रेन ए ग्रेन्ड ओ फिटेज आरो ओ जापान जापाननि बुलेट ट्रेन। दा नोंथाङाबो हान्थामेलानि सोमोन्दै एसे -एसे फोरमायनानै होलायदो।
औ। हान्था -मेला होनोब्लाथ', जोंना गोदो- गोदाय जोबोद
खस्थ'नि गेजेरजोंसो मोगा मोगि जानो गोनां जादोंमोन मानो होनबा गोदो हान्थामेलानि राहाया गैयामोन। मानो होनबा गोदो बिदिनो दं। फां लाइफांजों बुंफब नाय बा बेन्दों बेनलाजों बुंफबनासो थायोमोन। बा गोदोनि मानसिफोरा हाग्रा बंग्रानि गेजेरावसो दानस्रांनानै न' लुनानै थायोमोन बेनिखायनो हान्थामेलानि एसेबां
सुबिदा गैयामोन आरो बेबायदिनो लासै लासै सै ओ
खौ खालामनानै लाबाय ओ दंफां बा हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनानै खौ खालामनानै लादोंमोन आरो।
औ औ
गोदोथ' ओ गारि मथरनि सुबिदाबो गैयामोन बिनिखायनो मोसौ गारि मैसो गारि बा गराइ गारि आथिजों बेबायदिनो जिब जुनारनि हेफाजाबजोंसो जोङो थांलाय फैलाय खालामोमोन आरो आरो लामाफोरा एसेबां गुवार नङामोन बिनि थाखाय ओ एसे खस्थ' जायोमोन आरो‌ आरो बेबायदिनो अखा हायोब्ला लामाफोरा गाज्रि जानानै थांलाय फैलाय जोबोद खस्थ' जायोमोन दा बिदिनो ओ। लासै लासैनो हान्था मेलाफोराबो मोजां जालांबाय। हा खोनानै बा अन्थाइ गारनानै बिनिफ्राय बिदिनो लासै लासै उम पाक्का बानायनानै बा सिसि ब्लग होनानै
लामाफोरखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामलांनायखौ जोङो नुबोबाय आरो।
औ औ।
बेबायदिनो गोदोथ' गारि मथरनि मथरा ओंखारारियाव साइकेलजोंसो जोङो दावबायनाय जायोमोन
बेनिफ्राय साइकेलजोंथ' एसेबां मानि गोजान ओ दावबायनो हाया। बिनि थाखाय जोङो मटर गारिनि बेब'स्थाखौ लादोंमोन बेबायदिनो गारि मथरा ओंखारनायनिफ्राय जोङो एसेब्लाबो गोजान जायगाफोराव हान्थिनो हानाय जादोंमोन बेबायदिनो ओ। बाइकफोरजों बा स्कुटिफोरजों बांद्राय मानसि हान्थिजाया मानो होनबा बेवहाय सासे बा सानै ओ जनो हानाय बेब'स्थायाल'सो दंमोन बेनिखायनो उम एसेबां मानि मानसि बेवहाय ओ
थांजायामोन आरो बेनि थाखाय बेबायदिनो लासै लासै ओ
इन्जिन गोनां मटर गारिफोरा ओंखारबाय
औ
उम बेवहाय ओ गोबां मानसि जिरायनानै ओ दावबायनो हानाय जाबाय बेबादिनो ओ लासै लासै सोलायबोदों आरो बेनिफ्राय ओ बेबायदिनो रेलनिफ्राय उरां जाहाजनिफ्राय गोबां
रेललाम रेलजों खम बेसेनावनो दावबायनो हानाय आरो बिदिनो उरां जाहाजजों ओ खम समनि गेजेरावनो ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा बा हादरसिम दावबायनो हानाय राहाखौ खौ जोंङो लासै लासै ओ मोननो हाबाय आरो दा बिदिब्ला सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?